औ खुलुमबाय नोंथां।
हेल'।
औ हेल' खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दाथ' ओरैनो फ्रियैनो दंथ'यो।
अ अ
नोंथाङा मायाबाफोर खबर लाना हरदोंमोन नामा?
औ आं नोंथांजों जोंनि बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो होननानै होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? अ अ नोंथां ओ नोंथाङाथ' जों बयबो मिथिखायो। नोंथाङाबो मिथिखागोन बिफां लाइफाङा जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै बिफां लाइफां गैया बांनो जों थांना थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो बिफांनिफ्रायसो जे जेखौ जों लायो अक्सिजेन जेखौ जों बुङो बेखौ जों बिफांनिफ्राय मोनो बेखायनो जों बिफांनो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जोङो बुङो बिफाङा जोंखौ आरोबाव गोबां रोखोमै मदद जेरै बार ओमफ्राय जानाय लोंनाय जेनेबा बिफांनिफ्रायबो जों मेरला फिथाइ सामथाय बेफोर मोनोना बेफोरनो आरोबां मुलि मुलिफ्राबो बांसिन बिफां फ्रायनो बानायनाया जायो बांसिन बिफाङानो गासिबो बिफाङानो मेडिसिनेल बिफांसो होननानै जों मिथिनो मोनो अबेबा बबेबा मोनफा माने गासिबो माने बांसिनानो जोंना बिफाङा मेडिसिनेल मुलि बानाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना
औ
जेरै आयुरवेदा आयुरवेदा जेखौ जों बुङो बेबोथ' जोंना बिफां लाइफांजोंनो बानायजोबनाय बिनि मुलिफ
बिफाङा आरो जोंनो फिथाइ सामथायाइ मुलि आरो जों जि लेखायाव जों लिर बेबो बिफांनिफ्रायनो बानायनाय
नोंगौ
आरो गय बिगुरफोरजोंबो जोंना थोरसि माबा माबि बानाय जायो होननानै जों खोनानो मोन हाबाफोराव माखासे हाबाफ्राव गय बिगुरनि थोरसियाव ओंखाम जाहैयो जों नुनो मोनो जाहैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंना औवा औवा गुन्दैजोंबो जों' मुरथि बानायो होननानैखौ आं खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ
माखासे मेडिसिनेल प्लान्टस जेरै होनोब्ला न' जों जेखौ न'आवनो गायो मानि जोंनि न'नि बाउणड्रि सिङावनो थानाय एबा जोंनि न'आवनो गायजानाय बे होनोब्ला जोंना थुलसि थुलसिया जोंनि ओ गगा मोननाय मानायफ्राव जायोब्ला जोंना मोजां आरो दुगैनायफ्रावाबो खायफा थुलसि होनानै दुगैयो मोजां माबानि थाखाय आरो ब दङ निमफोरा जोंना देहानि थाखाय बिराद मोजां उदै - उदैफोरनि थाखाय मोजां आरो खायफाना बे मोखांफोराव सिथ'र माबा माबि जायोब्ला बेफोरखौबो खारहैयो अरख'यो गोखााखाय बिदि होनो आरोना
औ औ
आरो एल'बेरा एल'बेरायाबो बि जोंना बिराद मोजां बुस्थु एल'बेराया गाथि बो माबायाव खालाम खामानि होजोबो जेरै मोखांनि सिथ'र मोखां मोजां खालामनाय बेफोरखौ खामानि होयो खानाय आरोबां बिराद माने एल' एल'बेरायानो बिराद मोजां बुस्थु होनो आरोना गासिबो माबाखौनो फाहामनो हानाय बेबायदि होनो एल'बेराखौ एल'बेराया बयनिबो न'आव थानांगौ आरो थांला बेबायदिबो होनो आरो ना
औ औ
बिबारा गोबावजोंसो खनसे बारो ओमफ्राय बिनि बिबारा बारबा जेनेबा नोंनि न'आव एल'बेरा दङ ओमफ्राय बिनि बिबारा बारबाय गोबाव जों खनसे जेनेबा बोसोर बोसोरजोंसो खनसे बारोनो बे बारोबा मानिे लाकि होननानै माबायो आरो ना न'खराव मोजां मोजां जायो सुख सान्थि फैयो बेबायदि होनो आरो ना बेबायदि मानिनाय दङ एल'बेरानि बिबारखौ
औ
आरोबां दङ जोंना दङ आमलाइ आमलाइ बिलायाबो जोंना मेडिसिनेल जायो आरोबां दंबावो सुमफ्राम सुमफ्राम बिलाइ सुमब्राम बिलायाबो जोंना उदै सानायफोरखौ जा सुमब्राम बिलाइखौ जोङो खानानै गोथाङै जायो ब्ला उदै सानायफ्रा सागायो बेबायदि होनो आरो ना
औ
आरो गेन्दा बिलाइ गेन्दा गेन्दा फुल बिलाइआ बिथाङा मोनथिखागौ जानोहागौ बेखो जोंना आथिंफोर बौनाय आखाइफोर बौनाय समावहाय बेखौ थै माखौ थैखौ बन्द' खालामनो थाखाय एसे सिफ्लेनानै बे माबायाव आथिं बौनायफ्राव होयोब्ला थैया बन्द' जायो होननानै जों मिथिगौ आरोना थै ग ग'नाया बौनानै ग'नायफ्रा आरोबाव दंबावो खांसिं सिंगा बेयो जोंना ग'गा मोननाय गुजुनाय फ्राव फुदुंना जा जानो एबा लोंनो लोङोबा ग'गा मोननायफ्रा मोजां जायो होननानै जों मिनथिनो मोनो आरो ना
औ
जों बेखायनो फिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ हा आरो हाजासे फिफां गायनांगौ आरो ना। दा आरो जों बिफां दानफायनायनि थाखायनो गोबां ग्ल'बेल वार्मिंनि सिखारबो जाबाय। फिफांफोरा खम जालांनो हमबाय आरो टाउन सहर बिल्डिंफोर लुनानै जोंना फिफांफोरखौ दानफायना बिफांफोरखौ दानफायनानै जों बे टाउन सहर बिल्डिं लुनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो ना मानो ना जोङो बिबायदि फिफांफोर दानहोबाय थाबाथाय जेनेबा इयुन समाव इन फिउचार जोङो थांनानै थानो हानाय नङा थां जों थांना थानो हानो थाखायनो अक्सिजेनफोरनो थानाय नङा जोंनि थाखाय मोननायानो नङा मानोना फिफांखौ दानफायबाय थाबा। बेखायनो फिफांखौ हाजासे गायनांगौ आरो ना बेनिखायनो जोंना सर खाराबो बिफां गायनो थिनो आरो गोरों गोरा मानसिफोरा गामि गोफाब गामि गुदि गामिफ्राव थांनानै जेनेबा जाय मोनथिया बेफोरखौहाय एसे गोरों गोरा मानसि फोरा मानसिफोरखौ जमा खालामनानै दानफायनाय बिफां दानफायनायनि खहा आरो मानो बिफांखौ गायनांगौ बेखौ मोन्थि बयखौबो मिथिहोना फैयो आरो ना गामि गामिफ्राव थांनानै जाय मोनथिया। बिफां दानफायनायनि थाखायनो जोंना दा गरमाबो बारा जागासिनो दाथ' गरमानो जोङो था नोनो हाया दाख्लै बेबायदिनो जादोंमोन जोङो।
औ।
आं बुंनो सानो फिफाङानो जोंनि दाव दावमा दाउसाफोरनि न'। बिफाङावनो थायो दाउमा दाव साफोरा जोंना अखाफोर हाबाबो जोंना दाउमा दाउसाफ्रा गावखौ अखानिफ्राय बा सायनो थाखाय बिफांफ्राव माबा बाहा माबा लायो था बिफांफ्राव बानानै थायो। आरोबाव माबा गावसिनि बासा गावसोर दाउ दैनो थाखाय दाउदै माबानो थाखाय बिसोरो बिफांआवनो ओ न' बां बानायना बासा बानायनानै थायो आरो बिफां लाइफांआनो गैयाबा दाउमा दाउसाफ्राबो गाव बिसोर न'आनो थानाय नङा। बिसोर बासायानो खालामनो जायगा थानाय नङा आरोना बेखाय बेखायनो आङो बुंनो सानो खि हाजासे बिफां गायनांगौ होननानै आं बुंनो सानो आरोना आरो बिफां दानफायनाय खौ बन्द' खालामनांगौ होन्नानै आरो नोंथाङा माबा फोर फोरमायनो सानदोंबा आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन।
औ आंबो नोंथांनि सिगाङाव एसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नाफाम बानायनाय नानिफ्राय बेखौनो आङो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानबाय। फोरमायनो हागोन्ना नोंथां? औ बिदिब्ला ओम्बा आङो फोरमायदिनि ना?
अह अह।
जोंनि बर' बर'नि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोदोनि फ्रायनो दैमा दैसायाव ना हमनाय ना गुरनाय ना सारनाय बायदियाथ' गोदोनिफ्रायनो दङ नङा होम्बा? जों दासिमबो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजो बर' हारिनि आइजोफोरखौ दैमायाव ना गुरहैनाय जेखाइ खबाइ बायदि लानानै‌। दा जोङो बे बेनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनो जे जों समाव गोबां माने हाखर हाला बायदिफोराव मा जायो ओ माखासे दैबाना बायदि जानानै नाफोरा जमा जमा बेफोरबायदि थालाङो। बै समाव बै बैफोराव सारनानै जोङो नाफोरखौ बुरजा बुरजा मोनोब्ला जों बेखौ सानसेयावनो जाजोब नोहाया सान्नैजों जानो हाया बेबायदि जायोनलाय दा जोङो बे नाखौ मा बोरैहाय ओ नस्थजायाजासे जों माबोरै बेखौ खामानियाव दोननो हागोन बिदिनि थाखायनो जोङो ओ बेखौहाय नाफाम बानायनानै दोननाय जायो जाहाथे जों बेखौ उनावबो जानो हायो आरो गोबाव समसिम जानो हायो। दा बेखौ नाफामखौ बानाय नो होनना बुङोब्ला जों मारै खालामनांगौ जोङो दैमानिफ्राय नाखौ लाबोनो लाबोखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै सायनानै खि बायदि गारनानै जेरै आयसा बायदि बिगुर बायदिफोरखौ गारनानै जोङो बेखौ ओ सान्द्रिफोराव जोङो मोजाङै सान्दुंङाव फोराननांगौ जायो। बेनिफ्राय सान ओ साननै सानथाम बिदि गोरानै मोजाङै जाहाथे बेयाव नायाव थानाय दैफोरा गासिबो रानजोबो मोजाङै बेनिफ्राय जोङो बे बेखौ सान्दुंआव होनायजों लोगोसे जोंङो बेखौ अरावबो एसे उखुन्दैबो होनांगौ जायो जाहाथे बेयाव थाम्फै आरि बायदि बाया जुदि बेयाव थाम्फै आरि बायदि बायो ब्ला बेयाव थामफैया बिदै दैनानै गाज्रि खालामो बिनिखायनो बे खौ मोजाङै जोङो सान्दुङाव गोरान फोराननानै आरो हर हरफोराव औ उखुन्दै एसे होनांगौ जायो आरो दा बिनिफ्राय बियो जेथिया ना ना गोराना मोजाङै रानो अब्ला जों बेखौ नाफाम देनो हायो बै समाव जों नाफाम देनायाव जोङो गिबियावनो उवाल गाहेनखौ मोजाङै सुनानै फोरान ना लानांगोन बेनिफ्राय उम उवाल गाहेन उवाल गाहेना जेब्ला रानो अब्लाना जोङो बेयाव नाफामखौ देनो थियारि खालामनो हायो। नाफाम देनायाव लोगोसे जोङो उम थास' होदेरनाय जायो थास' गोसोमनि देन्था दा बेयाव नाफामखौ जोङो एसे एसे देनानै बेयावहाय जोङो ओ नाफामा एसे गेब्लेयोबा बेयाव जोङो बे थास' गोसोमनि देन्थाखौबो होफानानै देनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ जों ओरैबायदि देयो जे बियो मोजाङै माने गेब्लेजोबो मोजाङै गुन्दै गुन्दै जा जायो जाहाथे बेयाव जेबो एसे दे ओ गथा गथा बायदि बेबायदि थाया मोजाङै गुन्दै देनाय जायो मोजां गेब्लेेजोबजानायसिम बिनिफ्राय बेखौ जेब्ला जोङो गाससिखौबो देखांजोबो अब्लाना जों बेखौ ओ सोनानै दोननो थाखाय आइजें बायदिसिना नांगौ जायो जोंनो गोदोनि दिनावबाथ' बेखौ नाफामखौ उम हासुुंआव सोनानै दोनोमोन गोदोनि दिनाव जेब्ला ओ जेब्ला समाव जेबो भयेम एबा बथलफोरनि जेबो माबा गैयामोन सुबिदा गैयामोन
दा दानि दिनावथ' बांद्राय माबा हासुङाव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनला जोङो दा जोङो बे हासुंनि सोलायै जोङो दानि जुगाव ओ बयेम एबा बथल बायदिसिना बाहायनाय जाबाय। बेवहाय जोङो मा खालामो जों बे पयेम एबा बथलखौ गिबियावनो सुनानै मोजाङै सुनानै जों बेखौबो मोजां गोरान फोराननानै लानाय जायो जाहाथे बेयाव जेबो दै थाया दै थायोब्लानो माने ओ बे बेसाद एबा जिनिसफोरा गाज्रि जानो हमो नङा होमबा। बेनिखायनो जोङो ओ बेखौ थाल लानांगोन जे माने बेयाव जेबबो ओ दै थाया बेनिखायनो जों बेखौ सान्दुुंआव मोजाङै गोरान फोरानना लानांगोन। दा बिनि उनाव जोङो बेयाव नाफामखौ औ सोनो हायो आरो नाफामखौ जोङो सोनायावबो माखासे एसे थाल लानानै नानै सोनांगौ जायो जाहाथे बेखौ नाफामखौ एसे सोनानै एसे एसे नारसोनानै होनांगौ जायो उम जाहाथे बेयाव गेजेराव बार थाया बे नारसो नाफामखौ नारसो नारसो सोनाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला नाफामखौ खौ गासैखौबो जोङो सोखांजोबो अब्लाना जोङो सायाव एसे प्लास्टिक बायदि फोर खोबनानै बेजों भयेमखौ मारिनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बेखौ दोनो अब्लाना जोङो जेब्लानो